हेलौ खानादोंना औ खोनादों नोंथाङा औ खोनादों खोनादों औ औ दंमोन आं ओरैनो बेयावनो नोंथांखौ समनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय
औ नोंथांनिसिमबो
औ आ हायोबा नों नशशथाबो इयारबादस दाला इयारबादस लादों नामा नोंथाङा इयारबादसफोर लादों
हेल' आं लायाखै आंनो कलावनो लायबाय थादों।
अके नोंथाङा आंबो लाया इयारबाडस अके अके। खोनादों दायो नोंथाङा?
नङा नामा
खोनादों खोनादों खोनादों इयारबाडस लाबा प्रब्लेम टेकनिकेल स्टाफनि थाखाय प्रब्लेम जागोन। औ खोनादों नोंथां।
नङा नङा आं हायाखै
नोंथांनि
नोंथांनि फैबाय थादों मानो
औ मायनायबायदि
दा खोनादोंना नोंथां?
दाथ' आङो खोनादों क्लियारि। औ। बिदिबा नोंथांनि सायख'नाय टपिकनि सायाव जों औ बिदिबा जों नोंथांनि सायख'नाय टपिकनि सायाव सावरायनो आवगायलांनोसै नङा होमबा।
औ औ जागोन। दा जेनेबा ओ माइ आबाद नि सम सफैदो नङा सै होमबा। दा नोंथांमोननिथिंबो जागायबाय नामा माइ गायनाया?
औ जागायबाय जोंनिथिंबो माइ गायनाया जागायबाय बोथोरखौ नाय नानै दायो सोलिगासिनो माइ गायनाया।
नोंगौ। औ। जोंनिथिंबोबो जादोंसै आरो खो थिया फोनाया जा फ्राय जाजोब्बाय दा आरो माइ गायनो रेडि खालामदोंसै माने खायसे आलि दानबाय आरो खारायनानै लानायखौ खारायनानै लाबाय आरो खालायनानै खायसे आरोब खनसे हाल एवबावनो हालौबावबाय दा जेब्लानो खोथिया जागोन बा नैबे आसार मासआ बा बे आमथिसुवाया जेब्ला जोबगोन अब्लानिफ्रायनो गायनाया माने धुम धाम ज सिगोन आरो जोंनि बिथिंजाय
नंगौ थारैनो।
औ दा ज जेनेबा माइ गायनो थाखाय ज जोङो सिगांनिफ्रायनो गोबां बुस्थु रेडि खालामना लानो गोनां जायो नङा होनब्ला?
आइजेंफोर नङा होमबा?
नोंगौ। जेरै दा जोङो ओ माइ गायनो थाखाय जों खोथिया रेडि खालामनाय लानाय जायो दा नोंथांमोननिथिं खोथ औ माइज्लि औ नों थांमोननिथिं जेनेबा दाम बेबायदिखौ दोनथुमनानैनो खोथिया बानायो ना गोदान बायनानै बानायो माइ खोथिखौ
नंगौ। थारैनो बे नोंथांनि उम ओ सोंथि जे गाहामानो ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो माइलि खौ जाय स समाव आ जाय माइ गसानि बिदांफोरा मोजाङै गोग्गो गोग्गो थायो। बेफोरखौ जोङो माइलिनि थाखाय जों सायख'नानै आ‌ जायो मा माइखौहाय जोङो गायोब्ला जोंनि दुब्लियाव मोजां जायो बोनानै माइलिखौ सायख'नाय जायो आरो बि बबेबा बब बोसोराव गोदान गोदान माइ फैयोब्ला एबा जायखौ जोङो गायफेराखै एबा गायनो मोन बेफोरबायदि माइखौ औ बेफोरबायदि माइखौ माने जोङो बायनानै लाबोयो आरो बे खौ माइलि महरै जोङो दोनो। थामिनबा जोङो बेखौ खोथिया हिसाबै बेखौ ओ खोथिया फारियो माने खोथिया फैयो आरो जोंनिथिं बिदि सोलियो।
औ नोंगौ‌। दा जेनेबा खोथिया फोनो थाखायबो जों गोबां माखासे माबानि गेजेरजों थांनांगौ जायो नङा होनब्ला खोथियाखौ जोङो सोमना लागोन नांगौ जायो बा हरसेबा हरनै सोबनानै दोननाय जायोना थियाखौ औ हरसेबा हरनै सोमना दोननानै बिदिनो जेनेबा ओ आरो दैनिफ्राय बोखांनानै बेखौ बाहेरायावहाय हरसे दोननाय जायो गाजा खिलिहोनो थाखाय आरो हरसे दोननायनि उनाव बेखौ खौसो जोङो माने मा ओ खोथियाखौ फोनो लाङो नङा होनब्ला? जे खोथियाफोर खोथिया थिलि हाय रेदि रेदि खालामना लांखांनानै खोथियाखौ गारनाय जायो गारखांनानै जेब्ला जौ गोन जेब्ला जौ-जौगोन अब्लासो बेखौ गायनाय जायो नङा होनब्ला दा बेखौ नोंथाङा मिथिगौ नामा खोथियाखौ माने सानबेसे जानायनि उनाव बेखौहाय माइ
नंगौ।
बुं
नंगौ। थारैनो ओ ओ जोङो मा खालामो होनदों खोनादों नोथांआ।
औ खोनाबाय? आरो नोंथां औ खोनादों नोंथां। औ औ।
औ थारैनो औ थारैनो। जोङो खोथियाखौ नोंथांनि सोंथि बायदिब्ला जों खोथियाखौ फोनानै होनाय साननिफ्राय सानबैसे जे सिमहालागै जोङो बेखौ दुब्लियाव लांनानै गायो एबा जों बे खोथियाखौ फुनानै गायनाय जायो। नंगौ थारैनो ओ खोथियाखौ जोङो जेब्ला जोंनि मुथा खाजानाय गोजौ जाबाय जाय खोथिया जौनानै जेराव जोङो आखा खायो जायखौ बुङो आखा। नङा होनबा? थियाखौ फुनानै आखा खाजानाय जेनेबा हमना ला आदैसिम आदैफोरसिम जाबाय खायसे खायसे खोथि थिया गोजौ जायो हान्थुफोर सिम जायो। आदै फोरसिम जाबा एसे गोजौ जाहोयोब्लानो हमना ला नैजि साननिफ्राय जानानै था गेजेराव जोङो एबा ब्रैजि सिमहालागै जोङो फुनो हायो बिनि गेजेरावहाय। थियानि जौनायखौ नायनानै। थारैनो बिनि उनाव जों खोथियाखौ आखा खानायाव जेराव औ। औ। नंगौ खोथिया खोथिया जौनायनि सायाव सोनारो बांसिनै बे खोथिया जौबा जोङो बेखौ फुनानै आ खा खायो आरो बे आखा खाखांनायनि उनाव जोङो आ बे खौ दैफोराव सोमनानै दोनो हमना ला जोङो थाबनो गायखाया माने खो थियाखौ थाबनो गाया। मानो होनोमबा बेवहाय गसा लानो थाखाय एसे दिगदार जायो। बेखायनो जोङो फो ओ खोथियाखौ फुनानै जोङो आरो बेखौ जेन खोथिया रानैनि आरो स्र स्र जाना था बेखौ दैयाव सोमनानै दोन्नाय जायो आरोबाव खाथिया आखाखौ।
उम। औ माने खोथियाखौ बासि दोनोबा औ खोथियाखौ माने बासिदो नोबा जेनेबा आइ होयो एरो होननानै जों फोथायो आरो न' बिदि म गाय औ औ औ औ बेखायनो माने मा खोथिया बासि औ आरो नङाबा बि बिदि बुङो ना लोगो लोगो फुनानै गायनायखौ आइ होआखै एराखै बिदि बुंनो न' उम औ दा जेनेबा
औ दा बेनो माइ आबादा बे सुबुं समाजजों गोदो गोदायनिफ्रायनो जायगा लायना जायगा एबा हादर लाना हादर हादरसा लाना हादरसा राय जेलाना रायजो थामिनबा बेबायदि सोलिबो खादों गोदो गोदायनिफ्रायनो। जेरावनाखि आबादनि सायाव थांनानै थायो। बिसोरो बायदिसिना मावनायजों लोगोसे माइ आबादखौबो मावफानानै बिसोरो थांनानै थाबोदों एबा ओ जोंनि हादराव जोंनि कान्ट्रियाव जोंनि स्टेटआव ओ जेंनाखौ एसेबाबो सुस्रांनो हादों बेखायनो माइ आबादखौ मावनो जों साब फ्रोमबोआनो गोनां जायफ रा नाखि हा हु दङ एबा गायजा थाव हाफोर दङ। बिथांमोना गुबुन आबाद खालामालासि नो माइ आबाद खालामनांगौ आरो अब्लासो जोंनि हादराव जानाय लोंनाय थामहिनबा आदारनि जेंनाया
औ
आदारनि जेंना बां बांनाय लोगो लोगो जोंनि रांखान्थियारि दा गाज्रियाव फैयो बेखायनो आं बुंनो सानो आबादखौ जोङो मावनाया गोनां माइ आबाद। बेनो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ थार बाथ्राखौ बुंदों आरो जिहेथु आबाद माइ आबाद खालामनायाव सिगां जेरै बे खस्थ' जायोमोन नांगोलजों हालेवनानै मोसौजों लासै लासै एसे हाखौनो गोबावसम समसिम गायनो गोनां जायोमोन। आथिखालावथ' बेफोरबायदिबो खालामनो गोनां जालिया। जोङो आथि खालनि बिगियानारि मुगानि जेरै ट्रेक्टर फोरजों हालौवना नै खम समनि गेजावनो जों गोबां आबाद दिखांना लानो हायो नङा होनब्ला बिनिफ्राय आरो जोङो आबाद खालामनानैबाबो गंसे न'खर बा मोनसे न'खरखौ जों सालायलांनो हायो ओ रांखान्थि बि बिथिंनिफ्राय जों गोबां हेफाजाब मोननो हायो आबादनिफ्रायबो दे नोंथाङा औ। जे आबाद मावनांगौ थारैनो आबादखौ मावनांगौ जों आबादखौ मावनानै गोबां बिनिफ्राय फसल दिहुनना लानानै जोङो बोसोरनि नांगौ जानायखौ जों ज' जगायना लानो हायो नङा होनब्ला। दा आरो निफ्राय जोंहा गोबां मददबो जयो ओ माब ओ बेखौ जोङो माखासे जों माइखौ धोन हिसाबै जोङो जमायना दोननानै माब्लाबा नांगौ जायोब्ला जों बेफोरखौ फाननानैबाबो जों रांनि गोनांथिखौ खमायनानै लानो हायो नङा होनब्ला। आरो जिहेतु आजिखालाव आथिखालावहाय ओ गोबां आबाद मावनो हायो ट्रेक्टरजों हालेवनानै सानसेयावनो बुरजा बुरजा माइ हालेवनो हायो माइ गायनो हायो बेनिखायनो माने आथिखालाव ओ माइ गायनाय बा बेफोर आबाद मावनाया गोबा बांगलि दा रुफैबाय आरो आ माइ हानाय मेसिनबो जोङो नायखौ नुनो मोनदों मारना होनाय मेसि थेवबो जों नुनो मोनदों आरो जों गा दङ होननानै जों खोनानो मोनदों नाहाय नाथाय जों बिनि बाहायथिखौ नुवाख बे जानो हागौ बे बोसोर नङाबा फैगोन बोसोराव बेफोरनि बाहायथिखौबो जों नुनो मोनगोन जाय जोंनि आबाद मावनायाव जे गोबां हेफाजाब होदों बा जोंनि आबाद फोथारावहाय जोंखौ माने खहसयैनो मावनानै गोरलैयैनो मावनानै आबादखौ दिखांनानै जोङो गोबां रां खामायनो हानाय बा गावनि जानाय मुवा खौ जगायनो हानाय राहा लामा दिहुना होदों बिगियाना नङा होनब्ला?
नंगौ थारैनो थारैनो नंमारगौ ओ दायो गोदो गोदो जोङो जेरै नुदोंमोन दा गोबां सोलायबाय मुगाजों लोगोसे दिनै बिगियानारि आदब खायदाजों जोङो आबाद फोथाराव ओंखारो बिगियानारि आद खायदा नो जोङो आबाद खौ दैखाङो एबा जों नांनाय बेबायदियैनो फसलखौ मोननो हायो। नङा होमबा आबादनि फिथाइखौ थारैनो बे नोजोर खौ बोनो थाङोब्ला आ गोदो मोसौ हालौओमोन।
नंगौ
दायो बिनि गेजेराव फैबाय टेक्टार बायदिसिना मेसिनजों नङाबा आरो गोदो सावरि बादालि ओ ज ज हेफाजाब होलाय नाय खौ आरो जोंनि खौसेथिखौ जों नुहुरोमोन। नाथाय बिनि गेजेराव दायो जायहा रां रां रुफा दङ बिहा ओ खनसेयैनो हाजिरा खामला होखाबाय आरो जायफ्रा रां रां रुफा दङ बिसोरो आरो मिसिन मेचिनबो होबावबाय गायनाय मेसिनबो ओंखारदों दायो आरो हानाय मेसिन बो ओंखारदों हालेवनायाथ ट्रेक्टर दंखायो आनोसै बेखायनो जोङो बै गारबोनाय सम औ न सानहरनानै आरो दासिम माव दासिमसिम जों सानोबा हा आरो अख्रांनि फाराग खौ जों नुनो मोनो।
नुदों
खोथाया बेनोदि दुखुनांथाव। गोदो जोङो जेरै हासार बाहायोमोन जेराव जोंनाव न'खर मोसौ मोसौ मोसौ बोरमा दंमोन जेराव मोसौ औ
जोंनि समा जादोसै नामा
अ अ
औ औ जागोन दे नोंथांजों उनाव सावरायसिगोन दे औ।